औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो मा मावगासिनो?
ओरैनो नै बे जिरनासो दं नोंथां।
अ ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां?
जाथ'वाखै नोंथां नै
अ खबरफ्रालाय माबोरै सोलिगासिनो दासानदिलाय?
खबरफोरा इदिनोसै नोंथां गेजेरावनो।
आथसा।
नोंथांनालाय बोरै खबरालाय?
खबरफ्राथ' बिदिनो नोंथां मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो बर्थमान आंनाबो दायो।
औ। नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ फ्रि नोंथां औ।
बिदिबा नोंथाङा दायो फैबा आं नोंथांनि सायाव माने मोनसे टपिक लानासाफैदोंमोन आरो साव नोंथाङा फ्रि बा सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन
बिदिब्ला नोंथाङा गोदोनि समाव मा होनो रांखान्थि गोदोनि समाव माबोरै रांखान्थि आरजियोमोन आरो नाथाय आथिखाल मुगायाव माबायदि रांखान्थिखौ आरजिनाय नुनो मोनो बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन।
अ बिदिब्ला नोंथाङा फंनैसो बुंलाय
औ दे बे जोंथ ' गोदो गोदाय नायनो थांब्ला गोदोनि दिनाव नायनो थाङोब्ला जे फ्राय सुबुंफोरानो आबादफोर बा माबाफोर बिदिनो फिथाइ सामथाइफोर फाननानैसो फैसाफोर खामायोमोन आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नंगौ
जे गोदो गोदायथ' एसेबांबो बिदि दारिमिनफोरबो गैयामोन जे गोदो गोदाय खामायनो थाखाय नाथाय आथिखालनि जु खौ जों नायनो थाङोब्ला बिदिनो गोबां थाखा आरजिनायनि गोबां लामाफोर दंसै आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दे जोङो दायो नायनो थाङोब्ला जे जोङो हायो बिदिनो गोबांफोर बुस्थुफोर नुसै जेरै गारि मथर बा हान्था मेलाफोरजों बिदिनो नुनो मोनसै आरोना नोंथां बेफोरनि सायावहाय मोनसे जे बेफोरखौ जे फोर फरायनानै जोङो हायो माबाफोर बिदिनो फरायनानै जे लेखाफोराव मोनबोनाय बुस्थुफोर जे बेफोर जोंनि सासे गेदेर सुबुं जानानै बेफोर गारि मथरफोरखौ दिहुनबाय आरो बैफोरखौ फाननानै जे आथिखालनि जुगावथ' गोबां बिदिनो थाखा फैसाफोर खामायनो हासै आरो ना नोंथां।
औ नंगौ- नंगौ नोंथां
जे जोङो आथिखालाव नायनो थाङोब्लाथ' दानि जुगाव नायनो थाङोब्लाथ' जोङो बिऔऔऔदिनो थाखा खामा खामायनायनि बेलायावहाय गोदोनिफ्राय दायो गोरलैसिन जानानै फैदों आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
जे दानियावथ' जे थाइसे थाइनै फैसाया सोलिलानो
औ नंगौ नोंथां
नाथाय गोदोनि दिनावथ' जे थाइसे थाइनैआनो गोबां आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ जे आथिखालनि जुगावथ' बिदिनो जे जों नायनो थाङोब्ला फ्राय बांसिन सुबुंफोरानो गोबां थाखा खामायसै आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जे गोदोनि दिनावथ' जों नायोब्लाथ' बिदिनो फ्राय बिदिनो
बा सुबुंफोरा इदि एथ'ग्राबबो जे माहाजोनफोर गैयामोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
आथिखालनि जुगाव जे जों नायनो थाङोब्ला बिदिनो गोबां थाखाफोरा आरजिनो हासै जोङो हायो बिदिनो गारि मथरफोरनि जे स'रूम खुलिनानैहाय बेफोरजोंनो हायो जोङो था थाखाफोरबो खामायनो हासै आरो ना नोंथां।
जे जोङो नायनो थाङोब्लाथ' जे गोदोनि दिनावथ' बिदि कारखानाफोर जेरै गस्ला दिरुनग्रा बेफोरबायदि फेक्ट'रिफोरानो गैयामोन, नाथाय आथिखालनि जुगाव जों नायनो थाङोब्ला बेफोर बुस्तुफोरा ओंखारजोब्बाय आरोना मेचिनफोरा जे मानसि दोमसिनि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै देलायनायनिफ्राय लानानै गासै बुस्थुफोरखौनो जों नुनो मोनसै बेफोरखौ फाननानैनो जोङो थाखा फैसा खामायनो हासै आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नों
औ, जे जोङोथ' दानि जुगाव नायनो थाङोमोन ब्ला बिदिनो रावबो फ्राय बा एस-एथ'ग्राबबो गोरिबफोरबो गैला ना नोंथां, जे गेजेरावनो थासै आरो जे जों गोदोनि दिनावथ' जों नायनो थाङोब्ला बिदिनो गारि मथरबोफोरबो गैयामोन जे जों बुंनो थाङोबा गोदोनि दिनावथ' जों इदिनो साइकेलफोर फानना फान साइकेलफोरल' नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां।
औ औ औ व
औ जे साइकेलफोरखौनो बैफोर साइकेलफोरखौल' जों नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि दिनावहाय जे सुबुंफोरहाय आबाद थि आबाद मावनानैसो थाखा फैसाफोर खामायोमोन आरोना नों
औ नंगौ नंगौ नो
दा जोङो आथिखालनि जुगाव नायनो थाङोब्ला टुइन्टि पारसेन्ट बा थार्टि पारसेन्टफोराल' आबादफोर मावसै आरो ना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां।
जे आथिखालनि जुगावथ' जे जोङो नुनो मोनसै जोङो गोबां बिदिनो माहाजोन माहाजोन फार सुबुंफोर दङ जेरै जोङो नायनो थाङोब्ला जेरै जोङो मुकेश आम्बानिफोरखौनो नायनो थाङो जेरै जोङो जे जिअ जे इन्टारनेटनि सायावहाय बेफोरोहायो गोबां बिदिनो फैसा थाखाफोर खामायनो हादों आरो ना नोंथां आथिखालनि जुगाव।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बिदिनो गोबांफोर इदिनो जे लहाफोर बिदिनो हायो गारि मथरफोर बा उरां जाहाजफोरजो बा बेफोरजोंहाय फाननानै जे गोबां रां मोनो आरो ना नोंथां आथिखालनि जुगाव फ्राय गोबां सुबुं गोबाङानो माहाजोन आरोना नाथाइ
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
जोङो नायनो थाङोब्लाथ' आथिखालनि जुगावहाय बिदिनो सुबुंफोरखौ हाय जे आ आबादफोर मावनाय बा माबाफोरखौ नुनो थांला आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ।
नोंथाङाबो ससे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन। जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि रांखान्थि बेला आरो आथिखालनि रांखान्थि मा होनो राहानि बेलायाव जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबोदों, नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथाङा नोंथां बुंनाय बायदियनो जोंहा मा होनो गोबां सोलायनायखौ नुबोदों मानो होनोब्ला गोदोनि समाव जोंहा- मा बांसिन सुबुङानो मा आबादनि सायाव सोनारनानै बिसोरो मा- रांखान्थिखौ आरजियोमोन आरो। बिसोरो मा होनो गोबां बुरजा बुरजा हायाव- आबाद मावनानै बिसोरो मा बैफोरनि आबादखौ माने हाथाइ बाजारफोराव फाननानै माने रांखान्थि थिखौ आरजियोमोन आरो। आरो बिसोरो गोबां बुरजा बुरजा हायाव आबाद मावोमोनब्लाबो मा होनो गोदोनि समावहाय जोंहा मा आबादनि बेसेना गोबां खममोन आरो। जायनि जाहोनाव बिसोरो गोबां आबाद मावनायनि जाहोनाव माने बिसोरो गोबां आबाद मावोमोनब्लाबो बिसोरो माने गोबां रांखौ आरजिनो हायामोन आरो। नाथाय जों आथिखाल मुगायाव मा नुबाय गोबां सोलायनायखौ नुबाय आरोना जोंहा। गोद गोदोनि समाव बांसिन सुबुङानो मा होनो दाउ अमा बोरमा मोसौ बायदि फिसिनानै माने बिसोरो जिउ खुंङोमोन आरोना नाथाय आथिखालाव जों बै बेफोरबायदिखौ माने गोबां खमायनायखौ नुनो मोनबाय आरो आथिखाल मुगायाव जोंहा रांखान्थि खामायो होनब्ला बांसिन मा माखासे मा होनो बेफार फालांगिनि सायाव सोनारनानै बांसिन बिजनेस खाम खालामनानै एबा मा होनो बैफोरखौ माखासे मा होनो गला एबा हाथायफ्राव फाननानै माने बांसिन रां आरजिनायखौ नुनो मोनबाय आरो। जेरै बुंनो थांङोब्ला जों आथिखालनि सुबुं माहारिया मा अबा मा होनो टाउन सहरफोरावहाय माखासे गिदिर गिदिर गिदिर गला एबा मा होनो दखान होनानै बैफोराव माखासे गोबां मा होनो मुवाफोर थिसननानै बैफोरनि मुवाफोरखौ मा गोबां बेसेनाव फाननानै बायनायनिफ्राय बिसोरो मा गोबां बेसेन नाव फाननानै माने रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो।
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों।
बेबायदिनो माने आथिखाल मुगायाव जौगासारदों आरो बिनि अनगायैबो आथिखा खाल मुगायाव मा सोलोंथाइनि बेलायावबो सोलों जौ सोलोंथाइ बेलायाव आथिखाल मुगायाव गोबां जौगा सारनाय आरो जायनि जाहोनावहाय मा होनो आथिखाल मुगानि फरायसाफोरा माने माखासे सरखारि साख्रि लानानैबो दामफायाव जों गोबां आर रां आरजिनो हानायखौ नुनो मोन्दों आरो।
औ नोंथां औ। औ खोनादों नोंथां।
बैफोरनि थाखायबो माने आथिखाल मुगायाव माने रांखान्थि बेलायावहाय गोबां जौगासारनाय आरो आरो बुंनो थांङोब्ला गोदोनि आबाद मावनानै रां खामायनाय आरो आथिखाल मुगानि आबाद मावनानै रां खामायनायाव जोंहा गोबां फारागथि दंङ जेरै आथिखाल मुगायावहाय मा एसे सेल' हायावनो मा होनो गोबां माखासे रासायनारि हासार आरो माखासे एमफ फौ फोथैग्रा मुलि होनानै माने रां खामायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। माने एसेल' हायावनो गोबां बिबांनि फसलफोर एबा आबादफोरखौ दिहुननानै बेफोरखौ हाथाय बाजाराव फाननानै माने हाथाय बाजारावबाबो आथिखाल मुगायावथ' मैगं थाइगंआ जोंहा दामा मा गोबां जानो हमबाय आरो। जायनि जाहोनावहाय आबाद मावग्राफ्राबो माने आथिखाल मुगायाव माने गोबां जौगासारनायखौ जों नुनो मोनबो दों आरोना।
औ नोंथां औ नोंगौ नोंथां।
बुंनो थांङोब्ला जोंङो आबादनि बेलायावहाय गोदो आरो दानि जुगाव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो। नोंथां बुंनाय बायदिनो गोदोनि गोदोथ' बांसिनानो हानद्रेद पारसेन्टनो आबाद मावोमोन होनजायो नाथाय आथिखाल मुगायाव मा हानद्रेदनिफ्राय टुइन्टि एबा थार्टि पारसेन्टफोराल' थामजि जौखोन्दोफोराल' मा आबाद मावसै आरो। खोनादोंना नोंथां? आरो गोदोनि समाव जोंहा मा हान्था मेलानियाबो जौगानाय नंङामोन जायनि जाहोनाव बिसोरो माने गोबां बुरजा बुरजा आबादफोरखौहाय हाथाय बाजारफोराव लांनानै माने फानहैनो हायामोन आरो आरो मावनाय आबाद फोरखौहाय माने गोबां जायगा जायगासिम दैथाय हरनो हायामोन आरो जायनि जाहोनावहाय बिसोर माने बुरजा रांखौहाय गोदोनि समाव आरजिनो हायामोन आरो नाथाय जोंथ' आथिखाल मुगायाव नुबोखाबाय जोंहा मा गावनि हादरनिफ्रायबो गुबुन हादरावहाय जोंहा माखासे मा होनो गोबां मुवा बेसादफोर जानाय आदारानो होन जायखिजाया गोनांथि बेसादफोरखौनो होन माने हान्था मेला राहाया जौगानाय लोगो लोगो बैफोरखौहाय माने गोरलैयै हरनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंगोना नंङा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बिदिनो माने माखासे लांलाय लाबोलाय खालामनायनि जाहोनावहाय जोंहा मा रांखान्थि बेलायाव जौगासारनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो
औ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां
आरो मा होनो आथिखाल मुगानि मुवा बेसादफोराबो जोंहा मा गोबां माने बेसेन गोसासै आरो माने खम दामाव गोदोनि बायदि माने खम दामाव मोनलियो आरो माखासे मुवा बेसादफोरखौहाय जायनि जाहोनावहाय माने आथिखाल मुगायाव माने रांखान्थि बेलायाव जौगासार नुदों आरो सोलोंथायाव जौगासारनाय लोगो लोगो मा सुबुं माहारियाबो रांखान्थि बेलायावबो जौगासारनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जेरै बेफार फालांगि बुङोब्ला बिसोरो मा खम बेसेनाव बायनानै आथिखाल मुगायावहाय खम बेसेनाव बायनानै माने बिसोर बांसिन बेसेनाव फाननानै रांखौ आरजिनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेनि अनगायैबो माखासे कलकारखाना दारिमिन बायदि गायसंनानै माने जौगासारनायखौ जों नुनो मोनदों आरो आथिखाल मुगायावहाय नोंगोना नङा नोंथां
औ नोंथां औ औ नंगौ नोंथां।
बिदिबा जोंहा बिदिबा जोंहा समा जाबाय नोंथां दोनथ'लाय
औ औ दोनथबाय दे।